हेल'
औ खोनादों।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनदों।
मा खालामदो?
ओरैनो दं जिरायनानै।
उम फ्रि ना नोंथाङा दा?
औ फ्रियानो दं।
औ अब्ला आं माखासे बाथ्रा रायज्लायनो होन्नासो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन रायज्लाय जागोन ना
औ रायज्लाय जागोन दे।
बर'फोरनि औवा औवा आरो बिफां लाइफांफोरनिफ्राय रायजो जानायाव मा मा मुवा बेसाद बाहायो बैफोरनि बागै रायज्लायनो सानदोंमोन।
औ औ औ जागोन।
जेरैबायदि बर'फोरा औवानिफ्राय गोबां बुस्थुफोर बाहायो जेरै रायजो जानायाव जि दानायावबो गोबां औवानि आइजें आयला बाहायो आरो बिनि अनगायै मैहुर खालामनाय आरो बिनि अनगायैबो जों आबादनि बिथिङावबो मैगं-थाइगं गायनाया औवानिफ्रायनो जिंसि होनानै मावनाय नुनो मोननाय जायो आरो बिनि अनगायैबो बारि-बागान दुमनाय आरो बिनि अनगायै गोबां औवानि फ्राय बिदिनो बुथुमनानै सिगांनिफ्रायनो बर'फ्रा दोरोङारि गियान बाहायनाय आइजें-आइला बानायनाय जेरै खादा, औवानि खादा, मैगं खादा, जेखाइ, खबायाइ, सान्दांगा बेफोरनि अनगायैबो आरो ओं ओंखाम ओंख्रि संनायाव जेरै खादौ, सागं बेफोरखौ बाहायनाय नुबोदों ना नोंथाङा?
नुदों।
औ औ नोंथाङा बिनि बागै आंनो बुंनो हागोन ना मा मा मिथिगौ?
औ हागोन। जेरै जोङो नोंथां बुंनाय बायदिनो जेनेबा औवानिफ्राय मोननाय जिखिनि जेनेबा जेखाइ, खबाय
औ।
दौ सान्दांगा बेफोरखौ जों बानायना लायो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा माने आखाइजों हेबनानै बेफोरखौ जेनेबा जेखाइ खबायफोरखौ बिदि आरो इनफाय जेनेबा जेखाय खौ जेनेबा जोङो हेबनानैहाय जोङो ओ गा जेनेबा जा-जायगानि खाथि खालाफ्राव दैमाफ्राव जेनेबा जों ना गुरनानै जोङो
औ।
माने बेफोरखौ बायनो हायो जेनेबा बे जेखाइखौ आरोना ना गुरनायफोराव।
औ।
औ आरो जेनेबा जोङो दंफांनिफ्राय जों जेनेबा जों गोबां बायदिसिना जों बानायनाय नुनो मोनो जेरै दंफांनिफ्राय जोङो जेनेबा गामबारि बिफांनिफ्राय जोङो नांगोल बेफोरखौ जों बानायनाय नुनो मोनो आरो जेनेबा ओ फालें टेबोल बायदिसिना बानायनाय जों नुनो मोनो आरो।
औ
औ जों नोंथाङा जेनेबा बेफोरनि सोमोन्दै एसे मिनथिगौ नामा बेफोरनि सोन्दै बुंनो हागोन ना आंनो
दंफांनिफ्रायथ जों न'खिनियाव जिखिनि फालें बिदिनो बेन्स जिरायग्रा सियारफोर बेफोरखौ बर'फोरा नांगौखिनिसांल बुथुमो दिनैसां फालांगियारि बि बिथिङाव बरफोरा बेखौ लानानै इसबां जौगानायबो नुनो मोननाय जाया आरो बिनि अनगायैबो जों जेरै जि दानायाव दंफांजोंनो थाथ दाननाय जायो आरो गान्दै बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोम दाननाय जायो इनिखायनो बर'फोरखौ थारैनो बुंनो हायो मिथिंगानि खाथियाव रायजो जाग्रा होननानै
होमबा नोंथाङा आंनो जेनेबा खोनादों ना नों दा नोंथाङा नोंथाङा जेनेबा जि दानायनि बागै आंनो फोरमायनो हागोन नामा माबोरै माबोरै जेनेबा माबोरै माबोरै दायो बेफोरखौ
अ हागोन
औ
जि दानाय होनना बुङोब्लाथ बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जों गावनि गाननाय जोमनायफोरखौ बर' हिन्जावफोरा गाव गावनो नआव मिथिंगा मि थिंगानिफ्राय गाब गानानै बुथुमना लायोमोन आथिखालाव बेफोरो एफा एनै सोलायदों गोदान मुगा फोरजों खुन्दुं बायदिसिना ओंखारदों गोदो नाथाय एम्फौ फिथोबनिफ्रायसो एम्फौखौ नआवनो फिसिनाय जायोमोन आरो नआवनो इन्दि बिलाइ लानानै फि इन्दि बिलाइ बायदि फोनानै बेफोरखौ एम्फौनो होनानै आरो एम्फौआ जेब्ला ओंखारोना अब्ला बिनिफ्राय जों फिथोब मोनो बा बे फिथोबनिफ्राय जों खुन्दुं दिहुननानै नआव जि दायोमोन आरो बे जिया गोबां रोखोमनि जानो हागौ जेरै हौवाफोरनि गानग्राया गुबुन हिनजावफोरनि गानग्राया गुबुन आरो बेफोर जिफोरनि मुंफोराबो गुबुन गुबुन थायो जेरै हौवाफोरा गामसा गानो हिन्जावफोरनिया दखना आरो फास्रा आरनाइ आरो खर'आव हौवाफोरनि खावखाग्रा बिहु फालि बेफोर आरो बेनि अनगायैबो गोबां इन्दि जि जोमखांग्रा बेफोरखौबो दानाय जायो आरो आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला बेफोरो फालांगियारि बिथिङाव बहुद दावगाबाय आरो जोंनियाव आरो बेफोरजोंनो मोनसे बर'फोरा फालांगियारि बिथिं मावनानै नआव संसार रायजो जानायखौ मोजाङै दावगादों होननानै आंनि बिथिंथिं आं नुदों आरो आंनि नोजोरथिं आरो थारैनो मोनसे खोथाया सैथो बुंनो थाङोब्ला जोंनि आर'नाया बर' हारिनि आर'नाया जि आइ टेगआवबो जों गोजौ मान थाखोआव मोननो हाबाय बेयो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव औ नोंथाङा बिनि बागै एसे माबाफोर बुंबावगोन नामा?
आङो जेनेबा थिग जेनेबा जेरै नोङो जेरै बुंदों बिदिनो नोंथाङा आं बारा जेनेबा जि दानायनि बागै आं बारा मिथिया आरो होमबाबो आं फ्राय एसे एसे एनैखौ आं मिथियो जेनेबा आगरफोरनि नामफोरखौ मिथियो आं जेनेबा औ जेनेबा बैग्रि आगर बेफोर जेनेबा फारौ मेगन बेफोरखौ जों मोननो हायो आरो
औ बैफोरा औ औ बेनि अनगायैबो आगरफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि सोलायलांदों आथिखालाव मानिके गोदोथ' बर' हिनजावफोरा मिथिंगानिफ्रायनो नुनानै आगरफोरखौ बानायोमोन ना नाथाय आथिखा लाव जेरै हिनजावफोरा गानग्रा झुमखा होनोना झुमखाफोरनि आगर जबा बिबारनि आगर बेबायदि गोबां दिडिजिटेल सोलायलांनाय नुदों आरो दख'नाया मोनसे सोलायनाय फैदों होनना बुङोब्ला गोदो दख'नाया लांगा दख'ना जेरै गोलाव गानो मोना नाथाय आथिखालाव बैफोरखौ सुनानै दर्जिफोराव सुनानै गाननाय नुसै आरो आरो बिनि अनगायैबो गोबां रोखोम रोखोमनि डिजाइन खामनानै गानो गाननायखौ नुसै आरो आरो आथिखालाव मोनसे सोलायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओ न' न' जि दानायखौ नुबांनो मोनलिया आरो बेफोरखौ मानिके गामिफोराव बा अबेबा पन्सायतफोराव अइभिं खुलिनानैसो जि दानायफोरखौ नुसै आरो
जेनेबा नों थां आं मोनसे सोंनोसै
औ जागोन दे सोंजागोन
जि दानायाव जेनेबा जोङो माखो जिखौ माने दख'ना बायदिसिनाफोरखौ माबायदि जेनेबा मा रोखोमै दायो नोंथाङा बेखौ बुंनो हागोन ना?
जि दानायाथ' जों बुंनो थाङोबा गिबियावनो जोङो खुन्दुंनि थाखाय जेरै एम्फौनिफ्राय खुन्दुं दिहुनबाय खुन्दुं दिुहुननायनि उनाव बैखौ थुनबाय जेब्ला मुस्रायाव थुनबाय आरोना फमफ्लायाव बे थुननायनि उनाव मानेके जिनि थाखाय माखासे बालेब गन गनसा बेफोरखौ बुहुद बुरजा बिदिनो गनसा औवानिफ्रायनो बानायोबनाय जायो बेफोरखौ आरो गान्दै ओमफ्राय रासो आथ' आथिखालाव सोलायनाय फैबाय रासोआ गोदो औवाजोंनो बानायोमोननो नाथाय आथिखालाव खौ गुनाजों बानायनाय नुसै मानोना मानो बिदि बानायदों होनना बुङोब्ला औवाजों बानायनाया थाब थाब बोसोरसेयावनो गाज्रि जायो आरो बे रासो जाय गुनाजों बानायो बेथ' बोसोर बोसोर थाङो नालाय बेनि थाखाय दा सिफ्राव सोलायनाय नुदों आरो ब बै जिखौ जेब्ला सोङोना अब्ला माखासे आइजें आइला बाहायनानै सोंनाय जायो आरो बै आइजें आइला सोंनायजों लोगोसे आरो माखासे जिखो लानानै बरफ्रा फोथायनाय दं लामाजों सोरबा जि सोंलांनाय नुबानो साननायफोरा जाफुङो आरो बिनि अनगायै जेब्ला जिया सोंनाया फुल जायाना अब्ला मानेके सोरबा बार बारदोंबा बा माबा मोनसे बिदिनो न'नि जिब जुनारफ्रा बारदोंब्ला जिया सुङो होननानै फोथायनाय जायो।
औ।
औ आरो बे सोंखांनायनि उनाव नो खननांगोन जिनि थाखाय आरो आगरनि महर होनांगोन आरो बे जिखौ लानानै बर'फोरा गोबां सुंद' सल' सल'मानिबो जारिमिनफोर जों नुनो मोननाय जायो। जेरै आसागि बैसागिनि सल' बेफोरावबो माने आसागि बैसागिया सानै बिब' बिनानावमोन बिसोर बिब' बिनानाव सानै सानैया जोबोद आखा फाखा जि दानाय खामानि मावनाय दांनाय गासिबावबो आखा फाखामोन आरो बिनिखायनो जों थारैनो बुंनो हायो बर'फोरा जि दानाया गोदो गोदायनिफ्रायनो दोरोङारि गियान हिसाबै मोनसे आथालनिफ्राय मोनसे आथालजों आथिखालसिंहालागै बियो फालांगि बिथिङाव जों जौगानायखौ नुनो मोननाय जादों। औ। आरो नोंथांनिफ्राय
औ जेनेबा नों जे बुंदों जेनेबा जों फालांगि खालामना ना
औ
बहुत जौगानायखो औ थारैनो बुहुत जौगाबोदों जोंनि बर' हारियाव नङा होनबा?
औ
जों बे जेनेबा जि दानायफोरखौ जोङो बेफार फालांगि खालामनानै गोबां बर' बर' हिनजाव फ्रा गोबां बिदिनो रां आरजिनो हादों। आरो गोबां जौगाबोदों।
औ
बेखिनि नों थाङा जेनेबा एसे आंनो फोरमायनो हाबावगोन नामा बेफोरनि सोमोन्दै?
हागोन हानाया आरो माखुखौ सिगाङो औवा बिदि दंफांनिजोंनो बानायनाय जाजोबोमोन नाथाय आथि खालाव लहाजोंबो बानायनाय खौ नुनो मोननाय जासै आरो बेनि अनगायै जेेनथोर जेन्थोरा बे साइकेलनि साइकेलनि माबाया साखाया बेखौ बाहायसै आथिखालाव आरो दंफांनिबो दाननाय नुयो गोदो दंफांनिखो फ्रायानो दानोमोन आरोना मिथिंगानिफ्रायनो सोनारना गासैबो जिखोनो सोंनाय नुनो मोननाय जायोमोन आरो। आरो बिनि अनगायैबो जिखौ जोङो जेरै बेसेबां गोलाव जिखौ बेसेबां लागोन बेहाय मुबो होननाय जायो बे मुखौ मानेखे हांगार न'नि हांगारा ओंखाम दोनि हांगार बा सारायनि हांगार बेजों होनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन आरो आरो गाब गानाय होननोबा थ' जिनि बागै गाबगानाय होनना बुङोबाथ' जेरै हालदैजों गोमो गाबगानाय जबा बिबारफोरजों गोजा गाबगानाय सिलिखाफोरजों गोसोम सोमब्रोम बेबायदि गाबगानायखौ नुनो मोन्नाय जायो आरो।
जोबोद ओ जोबोर गोजोननाय मोन्दों आं। खोनानानै बेफोरनि नों बुंनायनि सोमोन्दै आं बेफोरखौ बारा मिन्थियामोन आरो जेनेबा दानाय लुनायनि बागै।
अ
नोंथाङा बुंनायनि आं जेनेबा औ
बिदिब्ला जोंनि रायज्लायनायखौ बे दोनथ'जासै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां दे।
गोजोननाय थाबाय।
औ औ